हेलौ खोनादोंना औ दे बिदिब्ला जों दायो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बेगनि बाथ्रा जोङो सुंद'यै सावरायगोन
ओम ओम जा खोनादों
जोंनि बर'फोरा मा मा जानो मोजां मोनो बेनि सोमोनदै जोङो सुंद'यै सावरायगोन जेब्ला जों नायो जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बांसिनै नै अमा बेदरजों आरो बेजों लोगोसे न'नि दाउ बोरमा बेफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बांसिनै जोंनि बर'फ्रा अमाखौ ओ लावफोरदों जायो आरो बेखौ सोरबा फाजाबो संना जायो बेबायदि संना जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों अब्ला दा आं नखौ नोंथांनियावसो सोंनो सानबाय नोंथाङा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जोङो प्रिअ ट्रेदिसिनेलि बेबायदि जोङो जोंनि ओ सिगांनिफ्रायनो आजौ आजौनिफ्रायनो जाबोनाय बेदर होननानै बुङो जों नंगौ नों हा मलांखादों अमा जायखौ जों अमा होननानै बुङो अमा बेदर बेखौ जाबोनाय खो जों मोनदों आरो जोंबो उन्दैनिफ्रायनो अमा बेदरखौ जाबोदों आरो दिनै जोंहा अमा बेदर होननानै बुङोब्ला बहुद प्रिय' आरो लोगोसे ओ बर'नि जानाय होननानै बुङोब्लाथ' दिनै जों अमा बेदरल' जानाय नङा जेरै- जोंहा ला था एम्फौ मानो होनोब्ला लाथा एम्फौखौबो जोंनि बर' आइमोन आबैमोना गोदोनिफ्रायनो न'आव फिनानै लानानै बे बादिनो लाथा एम म्फौखौबो जाबोदों। आरो गावनि जानाय आदार खायद' होननानै सिनायथि होबोदों आरो बेबाय जोङो न' अ जों बेबायदिनो आरो दाउबो फिसियो दाउखौ फिस नानैबो दाउफोरफोरखो जोङो ओ आला सि उलासि फैयोब्लाबो बे दाउखो जों फुथारनानै जाहैयो आरो जों गावबो दाउखो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे माबाया मा होनो बे खान्थिया दोंबोखायो जे दाउ फिनानै जाबोनाय अमा फिसिनानै जाबोनाय ला था फिनानै जाबोनाय आरो दैमा-दैसाफोराव नाफोर हमनानै जाबोनाय बायदि बायदि। जोङो दिनै बे बेस बांखिनि ओ मिनिटाव जों जोंनि बर'नि जानायनि बाथ्राखौ बुंजोबनो हागोन ना बेबो नंजोबा आरो बिनिनो मादाव आं फंनैसो जोंनि बर'नि जानायनि बाथ्राफोरखोनो आङो बुंनो होननानै सानबाय दा नोंथाङा बुंबाय जेनेबा बर'नि जानाय जों नंगो आं सेथियावनो बुंदों अमा बेदर आरो जों अमा बेदरखो माबायदिहै सङो आरो बिनि माखासे बाथ्राफोरखो आं बुंनोसै। अमा बेदर खो जेनेरेलि माने जेनेरेलि माने सरासनस्राहै ओरैनो खादारन बाथ्रायाव बुङोब्ला बेबायदिनो जोङो पियास, फानलु, संख्रै, थाव बेबायदि होनानै मोनसे गोरानहै फाजि बेबायदिहै जों संनानै जायो। आरो बेबायदिनो लोगोसे अमा बेदरखौ जोङो जोंनि जोगोनाद जायखौ जोङो लाव होननानैबो बुङो। जों उदालगुरिनि फोरा लाव होननानैबो बुङो। गोज जालाव बेजोंबो जों अमा बेदरखौ जानो जो जोबोद मोजां मोनो आरो जोङो बर'नि हिसाबै जोङो अमा बेदरखो जोङो माजों जायो जोङो खुमब्राजोंबो जायो जोङो। खुमब्राजोंबो जों अमा बेद दरखौ मोजां संनानै जायो। जेरै सेथियावनो थाव हम होबाय थाव होनायनि उनाव फानलु होबाय फानलु होना होनानै बेबायदि रुसुन आरो माखासे मसलाफोरखौ हो बे थावआव सेरजाबफाबाय थाव खो ओ थावखौ दुंहोनानै पियास फानलु होजोबबाय मस स्ला होजोबनानै बिनि उनाव बेदरखौ होब बाय आरो बिनि सिगांनो खुमब्राखो एसे बइल खालामनानै माने रुनानै लाग्रोखाबाय बिनि उनाव बेयाव होसाबनानै संबाय बेबायदि जों संना जायो आरो बायद बायदि बायदि ओ रुवालाफ्लाबो दाडाइरेक बेदरखौ से एसे सेरखांनानै बिनि उनावनो खुमब्राखो होयो ओ ओ केेराहियाव होनानै बेबायदि संना जायो बेबायदिबो दोङो आरो जोङो खुंजों अमा बेदरखौ जोङो उम-उम बेबायदिनो अनलाफोरजों जानो गोबां मोजां मोनो ओ जोंहा बेबायद दि अनला थायो बेदि बिलाहि फान्थाव गोखै जिथु बिलाहि होनना बुङो बिलाहिदोंबो जोङो अनला जायो अमा बेदरखौ जों थालितनि जि फस्ला जिथु थालित थालिथ फस स्लाजोंबो जोङो अनला जायो। खौ जों म मोजां मोनो आरो जों कबि फोरजोंबो अमा बेदरखौ जों संनानै जायो। लोगोसे जोङो आरो बेबायदिनो ओ खारैफोरजोंबो जोङो अमा बेदरखौ जायो मुला अनलाजों संना जायो बायदि बेबायदि जोङो अमा बेदरखौ जोङो रोखोमसे बायदि बायदि उम मेगंफोर जों उम आ मै मैगंफोरजों जोङो संनानै जायो बे मा होनो जोंनि म मैगंफोरजों जोङो संना जायो आरो बेबायदि। बिनि उनाव जोङो मैसथाजोंबो मैथा अमा बे बिराद जोंनि थाखै मुंदांखा जों बर'फोरा गो गोदोनिफ्रायनो बेबाय दि मैथादों अमा बेदर। जाबोदों आरो गोबां जों दिनै मैथा अमा बेदरनानै बुङोब्ला दिनै बर'नि जानाय खायद' होननानै बे मोनसे सिनायथि जों मोननो हादों। आरो जों नारजिजों अमा बेदरजों जों जायो बेबो बिराद गोनांथि नारजि दैैदों अमा बेदरजों जानायाबो बेबायदिनो जोङो मोनबोबाय थादों आरो बुहुद बेबायदिनो जोङो जायो। मैथा नारजि अमा खाजि बायदि बेबायायदि रोखोमनि दा बेखौ बुंजोबनानै फोजोबनो हागोना सम्भब नङा आरो जों बे दाउ खौबो बेबायदिनो एखे जि अमाखौ जेरै जायो बेबायदिनो जों आरो जों लाथा एसे आलादाहै जायो एसे फ्राय से गोरानहै संनानै बेबायदिहै जों ला लाथाखौ जायो खि गासै जों हांसोफोरफोरखौ बेबायदिनो खुमब्राफोरजों जों जायो हा सबाइ जायो अमाखौबो बेबायदि जों बर'फोरा जायो आरो दा बेनि बागै नोंथाङा माफोर बुं बुंनो हागोन
बाथ्रा बुंबाय बे सैथो बाथ्रा
अमा बेदरखौ सोरबा खुमब्रा अनला दजायो आरो खुमब्रा दोंसंना जायो नोंथाङा जि बुंलांबाय बेयो सैथो बाथ्रा आरो बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो संबोनानै जाबोनाय बे हुदाया दङ आरो बांसिनहै जोंनि बर'फोरा बे आवखौ अनला खुमब्रा अनला बेफोरबायदिनो जानो मोजां जेरै जोङो दाउखौ फिसियो होनब्ला जों मिथि जेरै बर' गावनो उदां दङ जे गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनो दाउखौ फिसियो आरो दाउखौ आदार होनानै जों फिसिनाय जों नुनो मोनो। फुङाव माइरं होयो आरो बेलासिबो माइरं होयो बेबायदिनो जोंनि द लानानै बेबायदि फेदेरबोनाय जों बेखौ नुनो मोनो आजिखालि जों अमाखौ माबायदि फिसियो होनोब्ला जोङो बुंनो हायो जे जोंनि बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो गावनि सोरबा मासे लानानैा मानसि लानानै बेबायदिनो फेदेरबोनाय जों नुनो मोनदों आरो सोरबा बेबायदिनो अमा फार्म बनायनानै बेबायदि गावनि थांना थानायनि राहा लामा बु बानायनानै लादों